नोंथां
हेल'
खो औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दसे सम फ्रि जागोन नामाथाय?
औ नोंथां आङो फ्रियैनो दङ लायरायनो हागोन।
अ नोंथाङा फ्रिबा आङो नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां हागोन सावरायनो
औ। जोंना सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो जा जोङो रोङै नैबेफोरखौ जोङो सोलोंनाय बा जा गियान मोननांगौ जोंनि बेफोर गियानखौ जोङो आरजिना लानायानो जाहैबाय जोंनि मोनसे सोलोंथाइ नङा होनोमबा नोंथां। औ बेबायदिनो दा नोंथाङा जेरै जोङो थांना थासान्दियाव जोंनो मा मा सोलोंथाइ बा मा मा गियाननि गोनांथि जायो नै बेफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ।
उम।
सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोङो जेनेबा जोंनो गासैबो माने थांना थासान्दियाव माने गासैनिबो सोलोंथाइ बा गियानखौ जोंनो नांगौ। नङा होनबा नोंथां जेरै जोंना फरायसालि फरायसालियाव मोननाय गियाननि अनगायैबो जोंनो माने जोंनि गामियारि जिउआव सोलिनाय जा माखासे माबाफोर थायोना नेमखान्थि बा ओ माने गिदिरखौ बोरै सनमान होनांगौ। उन्दैखौ बोरै अननांगौ बेफोरनि गासै सोलोंथाइखौनो जोंनो नांगौ। ओ थ' बिदिनो माने जोंना मावनाय दांनायाव लानानै गासै माने जोंनि माने जिउआव सोलिबाय थानाय जा थासारि माने बेयाव माने नांगौ। गौ जानाय गासैबो माने गियानखौनो जोंनो नांजोबगौ आरो बिदिनो दा ओ सोलोंथ नाथाय दा आथिखालनि जुगावथ' जोंनो माने जोंनि जा फरायसालियाव मोननाय ओ सोलोंथाइ बा जा लेखा लेखानिफ्राय सोलोंथाइ बेखौ थ' जोंनो नांथारगौ नङा होनबा माने आथिखालनि औ। आथिखालनि मुलुगावथ' जोंनो गा माने ओ सोलोंथाइ गैयाबानो जाया होननो हायो आरो जोङो मानोना माने जों बहाबाफोर थांनोबा माने जोंनो माने सोलों थाइखौ नांथारगौ आरोखि ओ बिदिनो माने ओ बा जोंनि माने ओ माने जोंनो गासैबो सोलोंथाइखौनो नांगौ आरोखि। खि नोंथाङा एसे
नंगौ नोंथां। ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनो फरायसालि फराय सालियाव जोङो माखासे ओ बिजाबफोरनिफ्राय जों सोलोंथाइखौ जों मोननो हायो।
औ।
नाथाय ओ माखासे जोंनि गेजेराव ओरैबाय थायोदे जोङो जेनेबा फरायसालियाव मोननाय गियान बा सोलोंथाइखौ ओ रोंब्लानो जोंना जाबाय होननानै जों सानो ना लायो नङा होमबा नाथाय बे नङादि जोङो फरायसालियाव मोननाय गियानजों जोङो ओ जोंनि आबुं जिउखौ जोङो ओ थांनानै थालांनो बा ओ जौगालांनो हागोन बे नङा जेरैनाखि जों समाजाव माबा मोनसे हाबा मावनाय बा नोङो आबाद मावनायावहाय नोङो फरायसालियावथ' नोङो आबाद मावनो आबाद मावनायनि गाैबो गियान बा सोलोंथाइखौ जों मोनजोबा नङा होमबानों थां जेरै ओ आबाद मावनायावहाय जोङो मानिफ्राय मा खालामनांगौ फारसेनिफ्राय नैबेफोरनि गियाना जोंनाव गैया गैयाब्ला माने जोंङो ओ जेरै आबाद मावनायावहाय ओ मा बुस्थुआ नांगौ जायो मा मेडिसिनखौ बा मा हासारखौ जों होनांग जायो नै मा एम्फौ जायोब्ला मा मुलिखौ होनांगौ नै बेफोरनि बागै जोंङो मोनथिनो मोननाय बेफोरखौबो जों माखासे सोरबा गोरों गोरानिफ्राय जोंङो सोलोंनानै लानांगोन
औ
माखासे जोंङो आरो हाबा मावनो थाखायबो मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंङो नैबेयावहाय मा मा बुस्थु नांगौ ओ मा होयोब्ला माबायदि जालांगोन नैबे बे खौबो जों गिबियावनो सोलोंना लाग्रोनांगौ आरो नों
औ औ
आरो जोंङो जेरै ओ न'खर दानायावबो जोंङो बेबायदिनो जायो जेरै ओ गथ' गथायाइफोरखौ जोंङो माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि बानायनांगौ नि माने ओ साननानै ला जोंङो माने थायोब्लानो जोंङो गथ'फोरा न' सिङाव थायोब्लानो जोंङो फरायदों होननानै नैबेखौ जों साननाङा आरो नोंथां माखासे नैबेफोरो माखासे दायथ' बा गियान खौ जोङो गुबुननिफ्राय नायनानैब्लाबो जों सोलोंनांगौ ओ बिमा बिफाया माबायदियैहाय जोंना गथ'आ फरायदोंना फरायखाय नै बेफोरखौबो जोङो नायनानै ओ नांगौ जानाय गियान बा बेफोरखौ जोङो गथ'फोरनो होनो हानाय जानांगौ आरो
औ
आरो जोंनिया माखासे दंबावो जेरै जोङो ओ गुबुन गुबुन गुबुनफोरखौ जोङो नुयो गिदिर गोलाव मानसिफोरनि बोसोन बा गियानफोरखौ जों नायग्रोनांगौ सासे मोजां सुबुं जानो दा जोङो ओ जोंनियाव गोबां लामा थायो जेरै गाज्रियाव थांनायनिबो लामा थायो मोजाङाव थांनायनिबो लामा थायो नाथ नाथाय जोङो गाज्रि गाज्रि गियानफोरखौ जोङो गारनानै बा जोङो मोजां मोजां सोलोंथाइखौसो जोङो बा मोजां मोजां गियान आखल आखुफोर जो-जोङो सोलोंनानै लानांगौ आरो नोंथां
औ थारैनो नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों जोङो ओम नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो ओ माने जोङो गुबुन गुबुननिफ्रायबो जोङो सोलोंनानै लानांगौ जेरै नोंथां नोंथाङा बुंदोंना गिदिर मानसिफोरनि बोसोनखौ जोङो खोनानांगौ नोंगौ ओ जोङो माने गुबुननिफ्रायबो जोङो गोबां खिनि सोलोंनानै लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि ओ उन्दैफोर उन्दैफोरखौबो माने जोङो बे जों सोलोंना लानायनिफ्रायनो बिसोरनोबो माने जोङो गियान होनांगौबा जोङो गियान होनो हायो। आरो नों नोंथाङा बुंदोंना जोंना माने गासैबो गियानखौनो जोङो फरायसालिनिफ्राय बा बिजाबनिफ्राय मोना होन नानै नंगौ थारैनो जोंङो ओ माबा मोनसे आबाद मावनानोबाबो जोंङो बेखौ खौ माने जोङो गुबुननिफ्रायसो सोलोंनो हायो आरो आथिखालावथ' माने जोंना दा मुगाया जाहैबाय ससिेल मिडियानि मुगा नङा होनबा थ' जोङो माखासे माने गियानफोर खौ जोङो ससियेल मिडियानिफ्रायबो माने ओ गियानखौ आरजिना लानो हायो बा माब्रै आबाद मावबाथाय मा मुलिखौ होनांगौ माबोरै मावनांगौ मा हासारखौ होनांगौ बेफोरखौ माने नि गेजेर जोोंनानै ल हायोा जो गय खौ आरजिनानै लानो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो ओ गावनि रोङैखौ जोङो गुबुननिफ्रायबाबो जोङो सोलोंथाइखौ बा गियानफोरखौ जोङो लानांगौ आरो नों थां नाथाय सोरबा बायदि बिदिया ओरैबायदि थायो माने जोङो गावनो रोंखाजोबो गावनो मावखाजोबो होननानै जोङो गियानखौ लाया लासेनो जोङो आद्रा खिद्रा गियानजोंनो जोङो माखासे ओ खामानिखौ जोङो मावोब्ला माने नै बेफोर माखासे खामानिया जाफुङाबा हयथ' बे खामानिया जानायानो नङा नोंथां नैबे भुद जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ-औ।
बेखायनो जोंनो माने जोंनि थांनानै थासान्दियाव माने गासिबो नांगौ जानाय सोलोंथाइखौ जोङो माने गुबुननिफ्रायबाबो बा जोंङो नोंथाङा बुंदोंदि ससियेल मिडिया ससियेल मिडियानिफ्रायबाबो जोंङो सोलोंनानै ला नांगौ आरो नोंथां जेरै जोंङो दा जेरै जेनेबा मोनसे दाउ फार्म खालामनोबाबो लकेल दाउ फार फार्म खालामनोब्लाबो जोंङो बेवहाय जेरै दाउआथ' जोंङो सब समाय जोंनि दाउनि देहाया मोजांङै थाबाय थाया नालाय नोंथां मोनसे समाव माने दाउआ जायो नैबेफोराव माने जोंङो माखासे ओ गियानफोरखौ जोंङो गैयाब्ला जोंङो माने बे बानायनाय लकेल दाउनि फारामा माने गासिबो बरपाद बा ओ थैलांनो हायो थैलांजोबो आरो नोंथां बेनिखाय जोंङो बबेनिफ्रायबा नंङा बबेनिफ्रायबा जोंङो दानियाथ' जोंङो ससेल मिडियानिफ्रायबाबो जोंङो मोननो हायो जेरै ओ बेमार जायोब्ला जोंङो मा मा खालामनांगौ मा मा मानांगौ नैे सोलोंथाइखौ ने ससियेल मिडियानिफ्राय नङाब्लाबो बा सोरबा बेफोरबायदि मावनानै बा सेनियर जानाय बा रोंखा राखानाय होननानै जोंङो माखासे नैफोरनि गियानखौबो जोंङो सोलोंनानै लानांगौ आरो नोंथां
औ नंगौ
औ जेरै जोंङो ओ बुंनो थांङोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि लाइफआनो माने ओ आसखान्दा होननानैबो जोंङो मोनसे खोथायाव बुंनो हायो नंगौ नङा नोंथां औ थांना थासान्दियाव जोंनो माने सोलोंथाइनि जोबोद गोनां
नोंगौ
गासैयावबो जोंङो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो जेरै जोंङो सोरनोबा गियान होनोब्लाबो जोंङो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंङो जुदि ओ रावनोबो नों गियान होनो हानाय जाया आरो नोंथां
औ
सोलोंथाइया जोंना ओ फरायसालिल' नंङा गोबां बिदिनो सोलोंथाइ दंङ जेरै गेलेनायनिबो सोलोंथाइ थायो
औ
खननाय मोसानाय दामनाय देनाय गासैयावबो जोंना सोलोंथाइ थायो जेरै ओंख्रि संनायाबो ओ नोङो रोङाब्ला नोङो गुबुननिफ्राय सोंनानै बे ओंख्रियाव मा मा होयो नैबेफोरखौ सो सोलोंनायाबो मोनसे सोलोंथाइ आरो नोंथां ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माबायदिहाय ओ जिउआव प्रब्लेम जायो नै बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नंगौ ओ सोलोंथाइ गैयाब्लाथ जोङो आथिखाल मुगायाव जेबो मावनो हाया बा माबाफोर ओ ओ साख्रि बा जबनि थाखायबोथ जोङो एप्लाय खालामनो हायाना आरो बहाबाफोर थांबा बेरायहैबा बा सोलोंथाइ गैयाबा माने जोङो जेबो खालामनो हाया बा माबाफोर जोङो औ दा जोंना बा डा डाक्टारनावनो थांबाय जोङो डक्टरनाव थांबाबो बो जोंनो माने ओ बे डाक्टरा माने होनाय जा प्रेसक्रिपसन होयोना बेखौ फरायनोबोथ जोंनो सोलोंथाइ नांगोन ना नोंथां आबा माबाफोर मुलि मुलिफोरनि सोमोन्दै ओ फरायनोबाबो मिथिनोबाबो माने जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ थ आथिखाल मुगायाव आं सानो माने सोलोंथाइयानो माने जोंनि ओ बयनिख्रुइबो देरसिन हाथियार होननानै आं सानो आरो मानोना आथिखाल खाल मुगायाव माने गोदोनि समाव हायोमोनबाबो नाथायबा आथिखाल मुगायाव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो खामनो हाया होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो थिगखौनो बुंदों सोलोंथाइयानो जोंनि देरसि न हाथियार
औ औ बेखायनो माने औ
ओ मोनसे खामानि मावनो थाङोब्लाबो जोङो बा गुबुन जायगायाव जोङो मावनो थाङोब्लाबो माने ओ नोंनि रोंगौथिखौ नायनानैसो नोङो नोंनो माने बेथनफोर बा ओ सेलारिफोरखौ होनाय जायो
औ औ औ थ बेखायनो माने जोङो ओ सोलों जों गावबो सोलोंनांगौ जों गावबो सोलोंथाइ लानांगौ लोगोसे माने जोंनि ओ बरहारिनि सुबुंफोरखौबो माने जोङो ओ सोलोंथाइ लानो थुुलुंगा होनांगौ बा जोंनि ओन्दैफोरखौ माने जोङो फोरोंनांगौ होननानै आं सानो आरो
औ
बिदिब्ला ओ दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ जागोन दे अब्ला।
औ